दे नोंथां
औ। गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फोरोंबिलिनि खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय
औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा मोननैसो आयदानि सायाव सावरायलायगोन होननानै आं आसा खालामो ओ जेरै जोंहा जोंनि थांना थानाय बा आदार जानायाव जोंहा मा मा मैगं थाइगंनि गोनांथि जायोबा मा मा मैगं थाइगंखौ जों जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ
जोङो बे थांना थानायावहाय ओंखामजों लोगोसे जानो थाखाय ओमफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि मैगंफोर जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो बे मैगंफोरखौहाय जोङो ओ गावबा गावनि न'खर न'खर न'खर जोङो आथिखालावहाय बे मैगंफोरनि आबाद मावनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो अ बेबायदिनो जोङो बोथोर लायै बोथोर गोबां रोखोमनि जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंबो जों गायनानै जानायखौहाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा जोंनि बर'फोरनि मैगंफोर होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोराहाय बायदि रोखोमनि बे हाग्रा बंग्राफोराव मोननाय बायदि लाइफांफोरनिफ्राय मुलि हारिनि मैगंफोरजों जोंहा खानानै जानायाव जोबोर खा थि सोमोन्दो दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेबायदियैनो जोङो बै मुलि हारिनि मैगंफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा हाग्रा बंग्रा आरो लामा आरिफोरावहाय दैमा दैसा जिंफोराव बेफोरखौ खानानै जाबथिंनाया
हेलौ
औ खोनादों ओ ओ बिदिनो जोंनि बर'फोराहाय ओम जोंनि बर'फोरा बर' आइजोफोरा बिदि ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बायदि मुलि हारिनि मैगंफोरखौहाय ओ खानानै जानाय हुदा दङ बे जोंनि गोदोनि ओंखायनो जों आबै आबौनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनदों आरो बैफोर आवहाय गोबां ओ मैगंफोराहाय मुलि जायो आरो खायफा बेरामफोराव बेफोरखौ जोङो जायोब्ला हामो जोंनि देहाखौ था जिममोनो होननानै जोङो मिथिनो मोनो जों ओ मिथिनाय बादिब्ला गोदोहाय बेफोरखौनो डक्टर बायदिफोर गैयैफोर समावहाय गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरखौनो खानानैहाय ओ बे हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बायदि मुलि हारिनि मैगंफोरखौ खानानै जानाय आरो फोरखौनो मुलि खालामनानै ओ जायोमोन जोङो ओ बेखौ खोनानो मोनदों नङा होमबा औ आथिखालावबो जोङो बेफोरबायदि बे मैगंफोरखौहाय ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बायदि रोखोमनि जोङो बे खौहाय जयै ओ लगायनानैबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जोङो बायदि ओ दाउ बेदर ना आरिफोरजोंबो जों जानाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा बेफोर उम ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोर होननानै बुङोबा जेरै ओ मानि मुनि जारि बिलाइ ओ आरो दिंखिया
औ
आरो दंबावो ओ गोबां गोखा गोखै मैगंफोर ओ जेरै ओ बिदिनो खुन्थाइ बायदिफोरखौबो ओमफ्राय जोगोलावरि बायदिफोरखौबो जोङो ओ जायो नङा होमबा।
ओ नंगौ।
अ बेनि अनगायैबो आरो गोबां ओ मैगं फोर दंबावो बेफोर ओ जोङो न'खर न'खर ओ गायनानै लानाय एबा न'खर न'खर मावनानै न'आव जानो थाखाय आबाद मावनानै लानाय मैगंफोर जेरै गोथां मैगंफोर ओ
औ
मेसें बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला ओ बिदिनो लाइ लाफा आरो कबि आलु बायदिफोरा नङा होमबा औ बेफोरखौहाय जोङो न'खर न'खर ओ जोङो जेबो ओ खायफानावखहाय जेबो रासायनारि हासार बायदि बाहायालासिनो बेखौहाय जोङो अर्गेनिक न'आवनो गायनानैहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओब बिदिनो बैफोर मैगंफोरखौहाय ओ जों खायफायाहाय ओ फालांगियारि खालामनो थाखायबो गोबां बिबांनि ओ आबाद मावनानै गोब मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौहाय खायफा न'खराव गाव गावनि न'खराव जानो थाखायल'बो जों एसे एसेल' बिबांनि गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो ओ गोबां मैगं ओ थाइगंफोर दोङो बेफोरनि मुंफोरखौ जोङो बुंनानै मख'जोबनो हाया नङा होमबा नोंथां। औ ओक् नोंथाङाबो बे ओ मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै
औ
एसे ओ बुंनानै होनो हागोन।
औ ओ नोंथाङानो जेरैहाय मैगं थाइगंफोरखौ बुंलांबाय जेरै जोंनि गोदोनिफ्रायनो हाग्रानि मैगं थाइगं गं नागिरना जानाय बा ओ बेफोरबायदि मुलै हारिनि मैगं बेफोरखौ नोंथाङानो बुंबाय अब्लाबो आं एसे फोरमायनोसै जेरैहाय जोंहा मैगं थाइगं होनना बुङोब्लाथ' जों बे मैगं थाइगंखौ बायनानैब्लाबो बा नागिरनानैब्लाबो जों बे मैगं थाइगंखौ जाथारनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों जोंनि जानाय आदारानो बेनो जेरैहाय जोङो मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला ओ दैज्लां बोथोरनि मैगं आरो मेसें बोथोरनि मैगं बुंजायो जेरै जोंहा दा दैज्लां बोथोराव ओंखारनाय मैगंफोरा जाहैबाय जेरै खुमब्रा जिंखा गंफोरखौ जों दा दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आरो आरोहाय मेसें बोथोर बोथोर होननानै बुङोब्ला मेसें बोथोराव जों फुलकबि बान्दा कबि आलु ओ जो गोनार फानलाव लेस्रा बायदि मैगंफोरखौ जों मोनो आरो बिदिनो बे बैफोर मैगंखौ आबाद खालामनो थाखाय जोंहा जेन'बा दैज्लां बोथोरनि मैगंखौ जों आबाद। मावनोब्लाथाय जोंनो बे दैज्लां बोथोरनि आबादखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोंहा ओ न'नि बारिफोराव बा न' खाथिफोरावनो। बेखौ गायनानै जोंहा सांखं लु ना होनायजायो जेरै बे सांखंआव बिसोरो मानलानानै फिथाय थायनो हायो आरो बे बिफांनि गुदियाव जेरै दै लोमा लोमा लोमाजासे जानो थाखाय बे गुदियाव जों गोजौ हा फिथा खोनानै गायनाय जायो आरो बिदिनो ओ मेसें बोथोरनि आबादाबो मैगंनि आबादाबो जेरैहाय जोंहा। ओ फुलकबि बान्दा कबि बेफोर अलकबि गाजरफोरखौहाय जोंहा ओ फोथारफोराव गायनाय जायो जेरैहाय जोङो गोबाङानो मोन मिथिगौ जेरै दैमा जिंफोराव बेफोर मैगं थाइगंनि आबाद मावोब्लाथाय। जोबोर मोजां जायो होननानै मिथियो जेरैहाय बे दैमाजों दा दै दैलां बोथोराव दैबाना जायो बेखौबो जों मिथिगौ। जेनेबा ना जानायनि जाहोनाव बै ओ ओ दैमा जिङाव थानाय हा फोथारफोराव जेरै दैमानिफ्राय बुखांना लाबोनाय खैला हासार बायदिसिना हासारफोरा बे फोथाराव थालाङो जायनि जाहोनाव बे फोथाराव ओ फैला बुखांनाय फोथाराव ओ मा माइ आबादबो जायो बा मैगं आबादफोर मावोब्लाथाय जोबोर गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननायखौ जों मोनथियो आरो बिदिनो बेबायदि फोथाराव आलुफोर गायोब्ला बे आलुनि बि गोबां मुलाम्फा मोनो आरो बिदिनो बान्दा कबिफोरखौबो गायोब्ला बेयाव गोबां बिबांनि फिथाइ मोननो हायो बेबायदि नांगौ बेबायदिनो मोननो हायो बिदिनो जों बुंनो थाङोब्ला मैगं बा बिलाइ हारिनि मैगं होनना बुङोब्ला जों जेरै लाइ लाफा मानिमुनि खुथ्रा थुनथुनि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ मोननो हायो जेरै मेसें बोथोराव बेफोरखौबो जों। न' खाथिफोरनि बारिफोराव जावफ्लेनानै बा हाखौ गुन्दै खालामनानै बि जोलैफोरखौ। हाथाइनि बा नार। नारसारिनिफ्राय लाबोनानै बेयाव फोनानै होबानो बे मैगं मैगं लाइ लाफाफोरा रज' सोयो आरो बिदिनो दुुनन्दिया खौबो लाबोनानै फोनानै होफैयोब्ला। बे दुन्दियाखौ बाथोन जानो थाखाय बा ओंख्रियाव होनो थाखाय बे खाथि खालायावनो फोनानै दोनोब्ला बे दुन्दियाफोरा मोजाङैनो रज'यो आरो बेखौ जों मोनजायो आरो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला। मैगंनि हारियाव जोंहा गोखा गोखै मैगंफोरबो दङ जेरै जोंहा गोखा होनना बुङोब्ला जों फाथो मैगंखौ गोखा मोनजायो आरो बे फाथोखौबो खाथि खालाफोरावनो जेराव मेराव फोलाबायबानो बे फाथो फाथोआ रज'यो जेरै बे बे जों नारजिबो बुङो बेखौ दोनथुमनाय जायो फोराननानै दोनथुमोब्ला बेयो नारजि महर मोनो फाथोआबो गोरलै समाव जानो थाखाय जोबोर गोथाव बेदरफोरजों एवनानै जायोब्लाथाय बेखौ जोबोर गोथाव मोनजायो आरो बिदिनो गोखा मै मैगं होननानै बुं बुंबावोब्ला जेरै जोंहा सेवालि बिबार। बासिकि बिबार बेफोरखौ जों। फोराननानै दोनथुमनो दोनथुमनो हायो जेरै दैज्लां बोथोरफोराव जों नाफोर मोनोब्ला बे सेवालि बिबार बा सिखि बिबार बेफोरखौ। होलानानै संनानै रोदोमनानै जानो हायो आरो।
औ
बिदिनो जोंहा गोबां गोखै हारिनिबो मैगं दं जेरैहाय मैथा सिख्ला मैथाखौबो जों नाफोरजों जानो हायो आरो थाइगिर फिथाइ बेखौबो जों नाजों रोदोमनानै जानो हायो आरो बिदिनो मैगं थाइगंया जोंहा गोबां दङ जोंनि गामि ओनसोलफोराव नागिरनानै जाब्लानो जों मैगं मोनो आरो जेरैहाय ओ हा एसे। गोजान गोजानाव जों हाग्राफोरावबो मोनसोयो जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ। खौ नागिरब्लानो जों मैगं थाइगं फोरखौ। औ आरो बिदिनो जोंहा मैगं होनना बुङोब्लाथ' जों नागिरनाबो जानो हायो आरो बायनाबो जानो हायो आरो। नाथाय बायना जानायनि अनगायै जोंहा नागिरना जानाय मैगंया जोबोर भिटामिन दङ होननानै जों मोनथियो आरो हाग्रानि मैगङा जोंनि थाखाय मोजां होननानै जों मोनथियो आरो। मानो होनना बुङोब्ला हाग्रानि मैगं मैगङा जेरैहाय जों जेबो हासार होना होआबालानो बियो। रज'यो बेनि थाखायनो बे हाग्रानि मैगंया मोजां जायो आरो जोंनि थाखाय। दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समा जाबोबाय। नोंथाङा आंनो मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे मोजाङैनो। नोंथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय।
औ
गोजोनथों।
थों। औ गोजोन्थों।